हेलौ नोंथां हेलौ
हेलौ
औ खोनादों ना? औ हेलौ हेलौ औ
हेलौ
खोन थ न नथां
औ औ खोनादों नोंथां औ खोनादों नोंथां। नोंथाङ खोनादोंना खोनाया?
खोनादों औ खोनाबाय।
दं आं ओरैनो जि औ आं दं ओरैनो जिरायना नोंथां नोंङालाय
औ आंबो दं एग्रिदो जिरायना
अ
नोंथाङा फ्रिब्रा
नोंथां आंखौ फन हरनाय जाहोन नामामोन नोंथां।
औ र' जों दा दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै एसे रायज्लायनो थां दे
औ द
औ जेनेबा औ। दैज्लां बोथोर होनोब्लाथ' जोंनि गायनाय फुनायनि समहा
आनो
जेरैबायदि दै दैज्लां बोथोराव जों गाय दैज्लां बोथोर मोनफैब्लानो जोंनि गायनाय फुनाय समाव मोनफैखाबाय होनना सोखायो। बिदिनो आरो दै दैज्लां बोथोराव अखा हायो अखा हाब्लासो गायनो हायो। दखिस आरो ब दैज्लां बोथोराव जों बिदिनो माइ आबाद खालामो। जों माइ आबादखौ जेरै गिबियावनो जायखौ बुङो माइज्लि बेखौ जोङो हाखराव जों दसे सम सोमनानै दोनो माने सानसे बेसेबा साननै औ सोमनानै बिदि बिदिनो जों बेखौ लाबोनानै लाबोनानै माने सान्दुं माबायावलाम लामनाय बायदि दोनो आरोोना न'आवनो ग राजाजा बेरथ हिसाबै
औ
बियोानसे हसेनि उनाव बिदिनो हरसेनि उनाव गाजा बेरो ओमफ्राय जों खोथिया आ माबा दुब्लियाव माने जाय जायगायाव माबा बे खोथियाखौ फोगोन बेखौ जों मोजां मेहेवना लायो ट्रेक्टरजों आरो आगोलथ मोनो बिदि हेवोमोन दानिया आरो आगोलजोंनो हेवमोन आगोल दानिया आरो बिदि गैयाना गासिबो ट्रेक्टर जाजोबसै औ बिदिनो जों ट्रेक्टरजों एवनानै लाबाय बे हाखौ मोनहोनानै जों बिदिनो बे माइ माबा गाजा बेरनायखौ जों जों सारनानै होबाय बिदिनो आरो सान बिदिनो सप्तासेफोरनि उनाव खार होयो बिदिनो हासार होयो मोसौ हि बिदिनो हासार जायखिाया बि होयो आरो ओ भाय आ सप्तानैफोरनि उनाव बिदिनो खोथिया लावो लावनानै जोङो जाय जायगायाव गायगोन बेखौ जों मोजांनो हेवनानै लाबाय बिदिनो खनथाम खनब्रैसो एवनानै लायो ओमफ्राय जोङो खोथियाखौ फुनानै जों माइ आबाद खालामो आर ना माइखौ जों गायो आरो हेल' औ आगोलथ' बिदिनो गासैबो हा
अ खोनादों नोंथां खोनादों दे नोंथ
औ आगोल औ आगोलथ' बिदिनो जों सावरि सावरिफोरल'सो जायोमोन दानिया आरो ह
औ औ औ औ
आरो हाजिराखौबो मोनो थाङासो बिदिनो थेवबो जों दैज्लां बोथोराव माइ बिदिनो माइ गायबाय बेनि उनाव माइ थि कति गासा होननाय मोनसे सावो माइ गोरलै ओंखारबा बेनि उनाव माइ ओंखारबाथाय जों बिदिनो ट्रेक्टरजों दानि दिनावथ' गासैबो ट्रेक्टरल'सो ट्रेक्टरजोंों हानानै लाबो ट्रेक्टरजों माने हायो आखाइजों हायो हानानै माइ मिसे हाग्रा ब ओंखारबाय थेवबो बांसिन आखाइजों हाथ'यो आरो ना जोंनिथिं बिदि ओंखारथ'वाखै हाग्रा मेसििनखौ नुथ'वाखै आं औ बिदिनो आखाइजोंनो मानसिफ्रा हाबाय हनानै औ ट्रेक्टरजों ना माबा माने सौवा आरोोना जोंथिं
औ औ
ट्रेक्टर जों लाबोयो लाबोनानै मिसिङाव सोना बिदिनो सौो बेनि उनाव जोंथ'ै दैज्लां बोथोराव मोनो होनबाथाय जों भिन्दि जोगोनार खुम्राा लेस्रा बिदिनो मैथा फाथो जों बिदिफोरखौ आबाद आबाद जायो आरोोना बेबायदियाव गासैबो गासैबो मैगं थाइगंानो माने बोथ बोथोर लानासो बोथोर थायोना बेखायनो जों बेयो औ जोगोनारफोरखौ जों बिदिनो दै ्लां बोथोराव मोन आरो फिथ होनोब्ला बिदिनो थ जौआबो दैज्लां बोथोराव गोलैबाय खान्थाल लिसु औ ओमफ्राय रैमालि औ बिदिखौ जोङो दैज्लां बोथोराव मोनजायो आरो
औ खान्थाल बेफोरखौहाय बिदिनो आरो गोबां फिथाइ सामथाइफोरबो दंबावो बिदिनो दाथ' जेनेबा सिजोन बाय सिजोन जालां नङा होमबा नोंथां बिदिनो जोंनियाथ' आरो जोब बिदिनो फिथाइफ्राब
औ
बिदिनो बोसोरफ्रोम आरो सुमफ्रामबो दं बिबार बिबार जाथ'वाखै नायलाय बिदिनो
दैज्लां बोथोरावबा सुमफ्राम
सुमफ्रामखौबो जों बिदिनो जेनेबा न बिथामिन मोनो होनना बुङो बेखौ जाबाथाय आरो जाबाथाय आरो मान बेवहाय जोङो जेनेबा बेखौ फाननोबो हायो बेफारिफोराबो लांफैयोलाय फाननानैबो बेवहाय जेनेबा रां आरजिनो हायो आरो नाथाय खान्थालखौबो जों फानोबो आरो जायोबो आरो बिदिनो खानथालखौ जों माने बिनि फिथाइ एबा जेनबा आं माने बेगरखौबो ओंख्रि संनानै जानो हायो आरो आरो बाथोनबो जानो हायो बे बेगरखौहाय जेब्ला मोनो
अब्ला आरो बेखौ बायदि जेनेबा बा जों ओंख्रिफोरजोंबो जानो हायो जोङो जेरै होयो खायफा बिदिनो जोगोनारफोरावबो आलु जोंबो सं जानायखौ जों नुनो मोनो बे
औ
बिदिनो आरो नोंथाङा जेरै बुंलांबाय आरो माइनि बागै माइ गायनायनि बागै नाथाय नोंथांमोननियाव जेनबा जे जों नोंथां जेब्ला गायनाया माने जोबनो नागिरो ना अब्ला हाल जांख्रा जायो नामा नोंथांमोननियाव?
हाल जांख्राथ' बिदि जायानो जोंनि थिं औ खोनादों
औ औ औ जोंनिथिंबो जाया बिदि माने माने गुबुन जायगायाव माने औ गुबुन माने बे गुबुन जायगायाव माने नुनो मोनो आरो बिदि हाल जांखा जानायखौ
औ
जेनेबा एसे रंजानाय बाजानाय बायदि खालामनाय जायोना बे समाव हाब्रु फोनलायलायनाय अब्ला
बेवहाय सिगांसो खनसे मोनदोंमोन आंबो बिदिनो नाथाय दा मोनाखै आरो ओमफ्राय फ्राय जोंनि जायगायाव बिदिनो माने जानायखौ नुनो मोनो थायाखै आरो बिदिनो गोबां मानसि मानसिफोरा बिदिनो जेनेबा बे हाल जांख्रा समाव जेनेबा जोब्बायनाय एसे रंजानायखौ नुनो मोनो बिदिनो सावरि सावरि लायो जेरै सावरि बादालि जायो जेरै बेवहाय जोङो बे बे दिन खालि माने जे गायखांगोन अबोब्ला बेवहाय जेनेबा ना बेदर गासैखौबो माने होनाय जायो आरो ओंखाम जाहोनाय जायो बिदिनो सावरि लानाय मानसिफोरखौहाय आरो जों दैजांल' नङा मेसे बोथोर मेसें बोथोराव बायदि आबाव जायो नङा होमब ना बिदिनो जों आरो गम बेसरफोरखौ बङ मोननाय जायो बिदिनो आरो जों बेवहाय आरो जोंनि जायगायावथ' आरो बिदिनो जेनेबा दैज्लां समाव जेर माबायदि सम माख्रि जावाबो न न बेखौ जेनबा जों बेखौबो बे थखौबो जों जानाय जायो आरो बिदिनो एवनानैबो बिदिनो आरो गोबां फिथाइ सामथायाइ बिदिनो मोनो मेसें बोथोराव ब बैग्रिखौबो मोनो थाङो जोङो बे समावहाय आरो दाथ' आरो जेनेबा लेटु कुर न बेथुगु होनना बुङो बेखौ बेवहाय गरम मान जों दा गोलोम बोथोराव माने मोननो थाङ आरो बेखौ आरो जलफाय बेफोरखौहाय आरो जाम जामखौबो जोङो बिदिनो जानाय जायो बिदिनो जेनलाय जोङो संख्रिफोरजों लगायनानै जाबोला गोथाव मोनो बिदिनो
औ
उ आरो गोबां दं बिदिनो आरो नोंथाङाबो माबाफोर फोरायबाव हगौ नामा नोंथांयो ए
औ औ बिदि जोंनाथ' आरो दैज्लां बोथोर होनबाथाय नाबो मोनो बांसिन दैज्लां बोथोर बेावनो नायाखखौबो मोनखायो दे औ दुब दुब्लि फोथारफोराव बिदिनो ना फैयो माने बाहेर ना आर ना औ सोरनिबा हाखरनि दै दै जानानै बिदिनो लौ ाव बोनानै दुब्लिफोराव फैनाय मोनो द बायदि खाथियावनो ना मोनो आरो बांसिन
औ नंगौन' थानगौ
गोबां ना हनो ना गुरनो थाङो मानसिफोरा बे समावनो बेवहाय दैज्लां समावनो नागुरनानै मोनांसे उं राननानै लायो आरो बेवहाय म ए गुरफोर ओम फिथिख्रि खावै बेफोरखौ अननाय जायो आरो बेवाया गोबां बिदिनो खांख्रायफोर आरो बे
औ
आरो
औ
फ खायफा आरो जेरैांफोराव हन'नानै लाबो मैथाजों रानाय जायो आरो बिदिनो खायफा जेनेबा ओरैनो संनानै जायो नाथाय आरो जों सरनानैबो जायो मेलेमखौहाय बिदि सनानैहाय अब्ला गोथाव मोनो आरो जानानै बिदिनो अब्ला नोंथांजोंनो माबो जाना फैबाय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै
औ औ औ दे नोंथां
दे गोजोन्थों नोंथां